इंकामिं कल हेल'
खोनादों हेलौ खोनाबायना हेलौ नोंथां खोना खोनादोंना अ अ औ खोनाबाय दे खोनाबाय
खोनायाखै
औ
हेलौ
औ खोनादों खोनादों नोंथां
औ दे बुंलाय
औ औ नोंथां ओ दा जेनेबा गोजोन सानजौफुनि गोजानहामलायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय नोंथांसिम
नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय नोंथां
औ औ दा बिदिब्ला जोंहा मोनसे आयदानि सायाव नोथां
औ दे सावरायजागोन दे
औ औ नोंथां जोङो बिदिब्ला दा गोदोनि गोदोनि दोरोङारि समनिफ्राय दासिमहाय जोंहा बर' सुबुंफोरनि गेजेर राव बा बर' माहारिनि गेजेराव बायदिसिना आयदाखौ बिथिंखौ लानानै जेरै न'खरनि न'खर सोलिनाय बा आबादनि बेलायाव लानानै बा बेफार फालांगिनि बेलायाव बा सोलोंथाइनि बेलायाव जायखिजाया बेलायावनो जोंहा माबायदिहाय जौगानाय फैदों बा माबायदिहाय सोलायबोखो एसे बिनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै नामा नोंथां
औ दे सावरायजागोन दे
औ आङो गिबियावनो जेनेबा नोंथांनियाव सोंनो सानदों आरो ना बिदिनो जोंहा आबादनि बेलायावहाय माबायदिहाय जोंनि सुबुंफोरा गोदोनिफ्राय दासिम सोलायबोखो बा जोंहा गोदो माबायदि आबाद मावोमोन मा मा आबाद जोंनि फोरा
रांखान्थि बिथिङावहाय जौगानो हादों बेखौ एसे फोरमायनानै होलाय नोंथाङा
औ औ माने जोंनि माने आथिखालनि मुगायाव माने आबाद मावनाय आरो दानि मुगायाव माने आबाद मावनायनि माने आदब खायदाफोरा गोबां माने सोलायबाय होननानै जोङो बुंनो हायो नङा होनब्ला नोंथां
दा नोंथाङा गोसायैनो खोनाहैदोंना
औ खोनादों दे खोनादों माथो
औ औ दा बे बिथिङाव माने आबाद बिथिं होननानै बुङोब्ला गोदो जोंनि बर' समाजा मोनसे आबाद गाहाय हारि होननानै बुंनो हायो आरो मानो होनना बुङोब्ला बर' हारिया गोदो आबाद मावनानैनो जाजेननाय मोनसे मोनसे गुबै हारि होननानै जों बुंनो हायो आरो दासिमबो जों नुनो हायो जे बांसिन जोंनि बर' सुबुंफोरा आबाद मावनानैनो जोंनि जिउ राहाखौ माने बानायना लानायखौ नुनो मोनदों लोगोसे रांखान्थि बिथिङाव बे आबादजोंनो जोंनि बर' सुबुं माहारिखौ माने जौगानायखौ जों नुनो मोनदों आरो। खोनादोंना नोंथाङा औ। दा गोदोनि समाव जों गोदोसनि सम समनि आबाद मावनायनि जि आदब खाया बेयो माने गोदोनि समाव जोंहा गोसौजों माने माने नांगोलजों हालेवनानै बा जोङो सोरहाबा मोसौ नांगोल बिदि गैयैफोरा खदालजों जावनानै बेफोरबायाददि आबादखौ जोङो मावनायखौ जों नुनो मोन बोदों आरो गोदोनि समावहाय दा खोनादोंना नोंथाङा। हेलौ। आं नोंथांनि माथोखौ जेबो खोनानो हायाखै माने खोनादोंना खोनायाखिसैयो आंनिखौबो? हेलौ
न खोनानो खोनादों नोंथां।
औ माने औ औ दं दा दा खोनाबाय।
औ खोनादों दे।
माने जोंनि गोदोनि आबै आबौमोना माने खदाल बा मोसौ मैसो बे नांगोलजोंनो हालेवनानै माने गोबां आबाद मावनायखौ नुदोंमोन। नाथाय गोबां समनि गोनांथि जानायखौ जोङो जों मोनथिदों आरो आरो माने गोबां माने देहानि देहानि खस्थ'जों माने माखासे आबादथिलिफोरखौ थिलिआव माने आबाद मावनो गोनां जादोंमोन होननानै जों खोनायो बा नुबोदोंबो।
नंगौ नंगौ।
बेनि औ बेनि उनाव जोंहा नुबोबाय जे दिनैनि आथिखाल मुगायाव माने माखासे मेसिनारि आगजुफोरा ओंखारबाय जायनि जाहोनाव जोंहा खम समनि गेजेरावनो गोबां आबादथिलिफोरखौ हाल एवनानै जोंहा आबादफोरखौ मावनो खम समनि गेजेरावनो जों हानायखौ जोङो नुनो मोनफैबाय आरो। दिनैनि मुगायाव जोंहा दिनै मुगायाव हालेवनो थाखाय ट्रेक माइ माइ हाग्रानो हानो थाखाय माइ हाग्रा मेसिन बेफोरबायदि गोबां माने आबादनि बिथिङाव माने गोबां सोलायनाय फोरखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो आरो बेबादि बिथिङाव आबाद मावनायजों लोगोसे जोंनि बर' समाजनि जि रांखान्थि बिथिङा माने जौगासिन द होननानै जोङो बुंनो हायो आरो गोनोखोआरि माने मेसिन आदब खायदा बेफोरखौ लानानै माने जोंनि बर' हारिनि समाज बा आबाद मावनायनि बिथिङाव माने जौगानायखौ जों गोबां नुनो मोनदों।
नंगौ नोंथां नंगौ बिब्दिनो जोंहा आबाद फोराव आबादनि बिथिं सिवहाय मा मा आबाद मावनानैहाय जोंनि सुबुंफोरा बेफार फालांगियाव दैखांनो हायो एसे फोरमायनानै हो नोंथां।
औ दा जोंहा रांखान्थि बिथिङाव जौगानाय बुङोब्ला माने आबादनि बिथिङाव जोंहा माइ आबादखौनो बांसिनै गायनायखौ नुनो मोनो। दानि दिनाव माने माइ आबादल' नङा बेनि जायै जोंहा नै दैज्लां बोथोरनि दाय दैज्लांनि मैगं जेरै लाव जिंखा खुमब्रा पथल माने थाइसुम पाट केरेला इिन्दिफोर औ बेफोर बायदि गोबां माने आबादफोरखौ मावनानै माने गोबां रांखान्थि बिथिङाव जौगानायखौ नुनो मोन्दों आरो। दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोर बायदि आबाद मावनानै माने रांखान्थि बिथिङाव जौगानायखौ नोंथाङा नुयो नामा?
औ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' जोंहा बिब्दिनो एसे हायेन ओनसोल बा जोंनि ओनसोलाव गोथौ ओनसोल आरो बेखायनो जोंहा बांसिनै गासैबो खरानो बा गासैबो सुबुं मान जोंहााइ बांसिन मावो आरोोना जेसेबां हायो माइखौनो
एम आइखौ
नुनो मोन आरो ना मफ्राय अब्लााबो लिसुंफोरााब ओरैबायदि मोनसे माने जोङो टेकनिक बाहायो आरो ना आइदिया बाहायो जायखौ जों बुंनो माने आदबा आरोना जोंहा माइआ ओ बे
औ
से दान नै दान बिब्दि बिब्दिहाय बा एसे गोबावसिम बा से बोसोरालागै दोनथुमनानै दोननो हायोबाथ' बांसिन दाम मोनो आरोना बे बेसेनखौो बांसिन मोननाय जायो जेब्ला माइआ बोराय जायो बेखायनो खायसे सुबुङा? हाखांग्रों हाखांग्रा फानालासिनो बेखौ जमायनानै दोनो आरो ना बिदिनो बायदिसिना दुलि बसथा बायदिसिना बाख्रिफोरावहाय सोना दोननानै बेखौ फैगोन। जेब्ला जोंहा माइ गायनायनि बोथोर सफैसे सफैसे जायोना अब्ला जोंहा माइआ दाम जाखाङो आरो ना? औ बेबायदि समावहाय माखासे माखासे माइखौ फाननानैहाय सुबुंफोरा गोबां रां मोननो हायो आरो ना नाथाय खायसे आरो। माइखौ माइखौ जेब्ला हाखङो अब्लानो फानहरखायो आरोना फानहरनानै आरोबाव। जोंहा बेवहाय आरो खायसेया जोंना थाबैनो गायखांनानै माने थाबैनो गायो आरोोना माइखौ जोंनिथिंजाय दै जानाय गायनानै बेनिफ्राय थाबनो हानानै बे जायहाय जोंहा बेसर टिसि दुन्दिया बे बेफोरबायदि बायदिसिना आबादखौ मावो आरो ना जोंनि ओनसोलावहाय जेब्ला बे गोरान गोोरान बोथोरावहाय जानाय आबादखौ थाबनो मावो आरोोना बेफोरबायदिनो बायदिसिना ना बेनिफ्राय जोंहा बिदिनो उफेरा मैगं थाइगंनि आबादखौहाय खायसे। हाफोराहाय दैमा फारफोराव जोंना दै थानो नागिरा नालाय बेफोरबायदि हायावहाय। जोंना बे उफिरा मैगंफोरखौहाय गायनाय जायो आरोोना बिथांमोना। बिबदिनो गोबां बायदिसिना गोदान गोदान आदब बाहायनानै एसेल' हायावनो गोबां मैगं थाइगं दैखांनानै फानहरोबा जोंनि हाथाय बाजाराव गोबां मैगं थाइगं फानहैनो हायाब्लाबो दैज्लां बोथोर समावहाय गामि ओनसोलावनो जेसेबां हायो सुबुंफोरनो दैज्लांनि ओ बे हाथाय बाजारावबो थांनो सम मोना नालाय दैज्लाङाव आबाद मावनानै थ बेयाव गामि गामियावनो फानहैलाबायनायखौ नुनो मोनो आरो ना गोबांनो जोंहा बेफोरबायदि रां आरजियो गामि ओनसोलनि सुबुं
औ औ
औ बेबायदि जोंनि ओनसोलावहाय सोलियो। बेनि अनगायैबो जोंहा जेरैहाय फाथोफोरखौहाय जोंनि ओनसोलाव फोनायखौ जों नुनो मोनो।
नोंगौ नोंगौ
औ नंगौ नोंथां बिब्दिनो जोंहा दा बैफोर आबादनि बिथिङावहाय जोंहा सोलोंथाइ सोलोंथाइयाबो गोबांनो गोहोम खोख्लैदों होननानै बुंनांगोन मानो होनोब्ला गोदोनि दिनावहाय जोंहा बांद्राय सोलोंथाइ गोनां सुबुं गैयामोन बेखायनो जोंनि आबाद मावनायनि आदब खायदाफोराहाय एसे लासैयै थाङोमोन आरो ना नाथाय जोंहा दिनैनि मुगायावहाय सोलोंथाइ गोनांखायनो गासैबो माने ओ थाब थाबैनो मावनानै दिहुननो हानाय बा फिथाइ दिहुननाय बेफोरबायदि आदबखौ जोंहा दिनैनि मुगायाव खालामदों आरो ना बेजों लोगोसे जोंहा ओ माने ओरैबायदि जोंहा मोनसे सम फैदोंमोन जेरावहाय ओरैबायदि हासार होनांगौ जायोमोन बा रासायनारि हासार बेजों जोंहा जानाय लोंनायावहाय गोबां बेराम आजा जार बायदिसिना जालांनायखौ नुनो मोनो। बेफोरनिफ्राय जोंहा साइद एफेक जानायखौ नुनो मोन आरोना बेनिखायनो मा खालामो जोंहा दिनैनि लाइमोनफोराहाय जोङो नयावनो हासार बानायनानैहाय आबादफोराव होनायखौ जों नुनो मोनो। दिनै जोंनि ओनसोलावहाय जायफोराहाय मुस दङ बिथांमोना बा हासारखौ बायदिसिना बिदि राननानै हासार होयासिनो बे गोबोर खिखौ लायनानै सारबाय थानायखौ जों नुयो ना? नोंथां
औ औ
औ औ औ नों खोनादों
दा समाबो थ' एसे गोबाव जाबाय माने उननि समाव माने जोङो सावरायबावसिगोन उननि
औ दे बिदिब्ला जों बेखिनियावनो होजोबथ'नोसै न नोंथां औ दे
औ दे गोजोन्थों औ